दं औ नोंथां।
थां औ बोरै खबरफ्रा?
खबरफ्रालाय मोजाङानो नै अंखा हरजागासिनो हासिनोद आङो नोंथां नोंथां मा होनोमला नोंसिनिथिं खोमसि जानो हमबाय
हमबाय खोमसिया खोमसि जाबोगौ नै अखा हा जादोंना
थोराथ नै बार अखा सोगोमसारगासिनो दं माथो नै उम अखायाबो बिराद फै फैसिग फैसिगौ मोनथारबाय आं
औथ आरो नोंथां नोंथांहा बैसागोनि जेबो बैसागुनि जेबो फिल्म खालामाखै
बैसागुनिलाय खालामदोंमोनहाय नोंथां दखना गोमो आरनाइ गोथां ओ फालि गोजा इदिनो
बायखाबायानो नोंथाङा
हम
ना दंखायो नोंथाङा बैसागुनिथाय
हम दंखायो माने बैसागु गोदान बोसोर गोदान नालाय बिदिनो गोदान लालाबायनोसै आरो उनाव गबाय ना बैसागु मोनफैबा
औ नै मोसौ थुखैनाय जासिगोन ना
औ मोसो थुखैनाय जायोथ' आरो ।
मोसौथुखैन मोसौथु गैनायावबो नांगौ बे नो । लाव फिथाइनो फान्थाव
हालदै ।
बैफोरो हारदैबो नांगौथ आरो बै मोसौ बुजावग्राया बै बिलाइफ्रा बेफोरखौबो नांजोबबोमोन ना । बोसोर गोदान नालाय मोसौआबो गोदान मोसौ दिरुं गोदान होनलायनानै हांगार। फुनलायो ना। बिनि उनावसो गेले होयो जोंना गामियाव बहागि मेला बैसागुआव । नोंथांमोननिया होआ?
जों गामियाव । बो होयो नोंथां बेफोरखौलाय होयो होनाया बिदिनो बायदि बायदि खेलाफोर होयो गाजा-गोमजा जायो जों गामियावबो ।
बुंनानै फासावनो मोसौ थुखैखालिनो गेलेनाय होखायो गथ'फोरनि । नोंथां जोंबो गेलयो फुर काबादि गेलेयो दिरुंबो बोलायनाय गेलेयो जोंबो बोस सागुनि इन्ट्रेस्ट जायो आरो । अखानायै सानसे थासिगोन । जायो बुरिफोरजों इन्टारेस जाथारो ।
उ मोजाङानो नोंथांमोन्नाबो । ओमफ्राय नोंथांमोना नोंथांमोननि नों नोंथांमोननिथिं बिदिनो बैसागु मोसानाया ज' ज' जाजायै मोसायोना आलादा-आलादा?
बुरै-बोराय आल दा गासै गथ' बबा गथ' सेंग्रा सिख्ला जानसै आरो माने आलाद आलदा खाम जिफुं- सिफुं जथा लाजोबो, हारमुनि जथा गासिबो दामनानै खुगा मेथाइ खननानै मोसायो आरो। गामियाव सिख्लाफोर ओंखारसिगोन फार्स्टआव गथ'फोर ओंखारो आरो माने। ओमफ्राय सिख्लाफोर ओंखारसिगोनलाय नायै, बेनि उनाव बोराय बुरै ओंखारसि बैसागुनो रंजानाय नालाय बेनिउनाव जायो बहागि मेला जाहैयोआरो माने मोसानाय रंजानाय बैसागु मेलाखौ बिदाय होबाय आरो बै सागु बिदाय
औ
इदि जाया नामा?
जोंथिंबो जायो नोंथां जोबोद गाजा गोमजायै जायो जोंथिंबो। जोबोद गोजोननाय लायोना जोङो। नोंथां मालाबा फैनो हागोन नोंबो। बै
ओ नोंथांखौबो, नोंथांखौबो हांख्राय हरगोन र'। एबार थाङाबो फैनो हागोन।
उम
फैनानै आरामसे रंजाफै रंजाफैफादेरनो हागोन नोंबो।
उम इदि बैसागु समाव रंजानांगौ।
उम रंजानांगौथ' आरो।
उम
बिदिनो बुरै फ्राबो बे समावनो थ'खन लायै लायै रंजायो। उम बोराय बुरिफ्राबो बै समावनो नालाय रंजानाय नालाय बेयावनो रंजा रंजाजोबखायो गासिबो
बेयावनो मोसाखायो
बैसागु फैबाथाय दाउ खौवौनि देंखोआ बिराद गोथा गोदै खोनाखायोना?
ओ ओं उम बेयावनोसै आरो
उम बेफोरनोसै मिथिंगानि
बोथोर बैसागु फैबा थाय बैसागु खाथि खाथिबाथाय दाउखौवौआबो फैफाखायो आरो।
उम आरो बैसागु बिदिनो मोसौ थुखैखालिबो गिदिर गोलावफोरखौ माबासिगो खुलुमसिगोन ओमफ्राय गिदिरफोराबो उन्दैफोरखौ बोर होसिगोन आरो ना
मानलासिगोन उन्दैया गेदेरखौ गेदेरा उन्दैखौ गेदेरा उन्दै खौबोर होसिगोन बेफोरनि एक थारिखाव जाहैबाय आरो बियो फासआवनो
उम मोजां नोंथां
औ नोंथां बिदिनो मोसौ थुखै खालिसो नोंथां गोदै गोखा गोबाब गासिखौबो जाजोबनांगौनो गोदोनि गोदोनि आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय
माने बेराम आजार जायालासेनो थायो
औ गोदोनि आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय राव आरो बेफोरो
उम
नोंथांमोनासो मानियो ना मानिया?
मानियो जोंथिबो नोंथां
जोंखौबो मानियो बेरादनो बिदिनो गासैखौबो मानिजोबनानै दं
मानिनायालाय मानिजोबो
औ नोंथां बिदिनो बार थ हरसै बैसागुफोरखौबो
उम रंजा बाज जायै हगार हरो जोंथिबो बिदिनो गाजा गोमजायै
बे समावनो फिथा आखाय गासिबो जानो गोसो बायदि आंगायलायनाय मोन जायो बयनिबो न'आवनो फिथा आखाय सा गासै
मा मा सावो मा मा जायो नोंथां
माइ मा फिथा एन्थाब जानोना थावनि फिथा जानो गासिबो
जोंथिंबो इदिनो जायो नोंथां
औ बोराय बुरैफोरखौ थाबायनो हायै आबै आबौमोनखौ हैयो एसे एनै न'फोरावनो जानो नोंथाङा हैया बोर मोनोनो आबै आबौनिफ्राय औ औ औ बिदिनोथ' आरो
दा नै बोथोरानो बोरैबा जाना दं जोंखै
उम खोमसि महरसो लानो हमबाय अखा अ मा होनोमोनलाय खोरोम सोगारदों बिरादनो।
ओ। जोंखैबो नै दुखु जानानै फैगौ नो अख्रांआ।
खोरोमसारदों।
ओम नोंथांमोनखैबो एखे एखे जाना दं। नोंथांमोनखैबो एखेसो जाना दं होनबा।
जोंनाबो ए खेआनो जाना दं नै। गासिबाव बो एखेयानो जाना दं होमबा नोंथां। एकेे सेम। एखे गासिबावबो बिदिनो। बोथोरफ्राबो दसेनो सोलायो। दसेनो हायो। दसेनो हायो नै दा खोनाया
नोंथां।
औ।
खोनायाखै नोंथांङा?
खोनादों नोंथां खोनादों।
गिनाय मोना नोंथां? बेबायदिखौ।
थां माथो खालामबावनो। गिनानैनो थानांगोन आरो।
औ नोंथां बिदिनो जायगा आरो अखाफोरानो दसेनो दा नै दैजलांसो जाबाय नालाय ओंखायनो
उम बारहुंखाबो फैनो नागिरो इदिनो।
गावसिनि
दंफांफोरानो बायनो नागिरो। जाहानाबो गयानो बायनो नागिरबाय थायो।
उम बारदै सिख्ला फैबानो बायलांजोबोनो गासिबो सिमब्रे सिमब्रा। नोंथां।
बेफोरनो आरो मिथिंगानि समायना महर।
अ नोंथां दसिनो हाला बायो दसेनो माने दसेनो हानानैनो स्र' थाङा मालाबा लिलि लाला हाबाय थायो थाइफिबाय थायो। दैबाना जाथोंसै नोंथां। ना मोनजानायनि अखाजों एसे
ना मोनगोन ना मोनाखै नोंसिनिथिं? ना गुरगोन ना गुरा नोंथांङा?
नै जोंहा आइआ गुरदोंमोन दहाय मा गुर मानै मोनदों। मोनदों आरो ना मागुर गिदिर मानै बेलेग बेलेग ना बो मोनदों आरो माने मागुरानो गिदिरसिनमोन। नोंथाङा नोंथाङा गुराखै?
नोंथां आंलाय गुरगौमोन नाथाय नै अखासो लानो हमबाय माथो नै। दैफोराबो जोंथिं एसे एसे देरहां देरहां जादों।
अह दै बोहैग्रा
जिहांनो नागिरदों नोंथां।
दै बोहैग्रा दैखौ दै बोहैग्राफोराव एसे मोनोना। नाया दा दुब्लिफोराव मेरला मेरला ना? दुब्लिफोराव दा मेरला मेरला मोनोना।
उम नोंथां।